हेल' हेल' हेल'
खोनादों
खोनाबायना ए मा खालामदों?
आं न'आवनो दंथ'यो दा ओरैनो
न'आव दङ' ए मा मा मावो नों दासान्दि
आङोथ' मावनाया दखान दङ' पार्सनेल ओमफ्राय बिनिया बिलि सो मावो
मा मा बिजनेस मावो ए साहा बिलाइ मावो ना
औ साबिलाइ मावो ओमफ्राय फाससानो जाहैबाय दखान गेलामाल दखान बिदिनो बायदिसिना जानाय लोंनाय बिस्कुट टिस्कुट
ओम साहा आबाद मावनोबा मा मा हो
मावनोबा
औ
बेखौ मावनोबा हा दंबा गायनानै लाजायो खुलि बानायदो
उम उम बिनिफ्राय फानबा केजियाव सिबां मोनो
आ आ दाथ' दामाथ' दङ' फसिस त्रिस आ थाइस केजियाव ओम
बबे बबेयाव साप्लाय हरो बेखौ
बेखौ बेंगलाव हरो
बेंगलाव ए लक-लकेलाव दंना गैया जेनेबा जोंनि आस
दङ दङ माबायाव दङ दिबिथला ओमफ्राय दि दैमुगुरि होननाय
ओ औ औ औ खय बिघा दं न दा साहा बागाना ओरैनो?
मथा मथि एसेल' ना आंना दस बिगसे ल' जागोन
दखानाव मा मा माल सोयो नोंलाय?
दखनाव? बो मोनजोबो आरो ओ दालि संख्रि सिनि जाग्रा लोंग्रा बि गासिबो
उम फाननो हायोना मोजाङै सेल जायो?
जायो जायो सेला बेै
उम मास बिसि बिसिबांसो खामफैयो?
मथामुथि मासाव फैयो मथा मथि बिदिनो सल्लिस पयसल्लिस
उम उम आङो ओरैनो गय बागानसो खालामला बायदोंमोन।
गय बागान ना? गय बागानाबो मोजां मोजाङालाय
उम
आद दस्रा आबाद मा दंबावो?
दस्रा आबाद ओरैनो न'आव माइ गायो दासान्दि माइ गायनायनि थियारि खालामगासिनो दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माइ गायनायनि लाहार फाहार ओमफ्राय बिदिनो ओरैनो दाथ' नोङो अखा हानायजों हाग्राफ्राबो गय बागानफ्राबो हाग्रा जाजोब्बायना हाग्रा दानस्रांनांगौ हाग्रा फोसाबनांगौ
उम उम औ औ ओ उम उम उम आबाब खो मावबालाय साफाखौ लाखिखानांगोन नङा होमबा?
उम
बेनि अनगा आरो माबा बिजनेस दंबावो नामा
बिजनेसथ' गैला बिजनेसा माने आं जेबो मावथ'ला बेनो ओरैनो माइ माइआ ओरैनो रनजित गायो ओमफ्राय बोसोराव बिद बिदिनो दस बिगा हायाव आङो आसि मनसो मोनो ओमफ्राय बेखौ आङो ओरै साब जानायाव बिदिनो खावसे माबाबाय बा हायबाय ओमफ्राय ओरै फानो बिजिनो ओ बेखौनो माने दोनथुमनानै फानहरनाय जायो आरो
उम ओमफ्राय साहा बागानखौ गायो नामा
साहा बागानखौथ' गायोना ओम साहा बागानखौथ' साहा बागान खौथ' गायनांगौमोन खोनानो मोन्दों साहा बागानाव गोबां फैसा मोनो
अ उम उम मोनालाय मोनो मोनो मोनो उम मासाव अननै
बोसो बोसोराव खनबेसे खाजायो?
बोसोरावथ' सय मासा सय मासा फुरा लानाय जायो माबा फ्राय एप्रिलनिफ्राय। ओ जायो अक्ट'बर ओम अक्टबरनि
अ मासाव खनबसे थानो मोनो।
मासाव खननै थायो आरो आं दा खनथामसिम खानो मोनो बानायबालाय मोजाङै खाबालाय ओं खिन्थु खननै खननै खायो जोंना। आसा
खननै खायोना?
ओ ओमफ्राय बै माबाखौबो मोजां होनना खोनादोलां बालायना बालायनाखौ। लायाखै? बेबो मोजां थारनो आबदा।
माया?
बालायना फा खो फिफाङा बालिना बालिना।
बालिना?
उम बालिना बालिनाखौ मोनथिया होमबा?
मोनथियाथ' आरो ए चक्लेटआ औ औ।
ए गायजायो आरोना? मावजायो।
औ। माव जायो मावलाबाय जायो न'फ्राव न' खाथिफ्राव एसे एनै माबानानै दोनजायो आरो।
औ खय बिगासो हा थानांगोन ओरैनो?
ओम बारा गायनाङा बिगाबा मथा मथि एक बिगाबानो आयु मेर्ला गायजायो। गायबानो।
मेर्ला गायजायो ने एक बिगाबानो?
औ।
खोसो बबाव मोनगोन?
थ' ओरै माबायाव दं ओरै माबायाव मोनसे दङ बै बासवारि होननाय जायगायाव बहाय साप्लाय हरो बानायो।
ए ए। देनां फिथाइखौ बिसानि फाननो मोनगोन?
मथा मथि बिदिनो हा
बे आबादखौ गायोब्ला जों माबायदि लानांगोन
बेफोरफोरखौनो जोथन'' लानांगोन गोजौआव नेट होनांगोन सानदुं फोनांनो मोना आरो
उम। गायसो गारो खोमा ना जेरावबो।
गायो गायो ओरै अमा सारदों मेरला गायसोगारो।
उम उम। होमबाथ' बेजोंबो जिउ खुंनो हायो।
हायो हायो औ मोजां। हायो हायो।
नोंहाबो गायनायनि प्लेनिं दं नामा?
दङ दङ एसे गायनो नागिर मथा मथि आधा बिगासो।
औ मा मालानिफ्राय गायगोन?
ओ गायनांगौमोन जुलाइ मासनिफ्राय गायनो सानदोंमोन।
खोनानो मोन्दों बे बिफांखौ गोजौ गोजौ जौहोआ नंगौ।
अह बेन्दों
बेनदोंसोना?
मानलायोसो औ औ औ।
ओम।
औ
ओम ओम होमबा थ' बेखौ गायोब्ला देनां
बहुद मोनगोन मोनगोन बहुद मोजां केजि औ औ
बेफोरलाय
मथा मथि बियो सा-सारि बोसोरसेयावनो मोनहैयो।
ए
थिन बोसोरसोयाव मोनहैयो आरो खिन्थु नङासै ओरैनो। एसे खम सारि फुरा जाहैबाय आरो प्रदाका
आ
गायनोबा गायदो नोंबो खोनसे
गायनोबो बोलो होनोसै गायनो र'। जिखुनु जाया एसे
गय बारिखौबो गायजायो बे बागानाव
गय बागानाव गायजायोना। होमबा नोङो गय बागानाव बो गायोब्ला गयनिफ्राय फिथाइ मोनबाय।
औ बेनिलानिबो मोनबाय औ दाबल दाबल मोनहैबाय।
होनबाथ' मोजाङानो बुद्धिया। नोंहालाय दखानाव दासान्दि मोजाङै सोलिगासिनो दङ।
सोलिगासिनो दं औ दखानाव नै दखाननिफ्राय फैनानै होबाय आरो थांनोसै दसे थाना। उम
उम
उम
माथो ओंख्रि जाया
ओंख्रिया दालि जहलसोमोन ओमफाय ला जलसमोनोन।
ए दालि ओंख्रिखौ बोरै सङो?
दालि ओंख्रिखौ ओ फार्स्टआव ओरै खालामदो दै होना रुग्रोदो रुनानै ओ रुनायावबो संख्रि एसे हालदै एसे होखायो आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय
उम उम
सादो सानानै अह खानानैसो खानानै ओमफ्राय समबार होदो थाव होनानै। सामब्राम थाव होदो। ओमफ्राय संफिनदो आरो बेबायदि हायजें
खार' खान्दायखौलाय बोरैथो सङो?
खारखान्दाया बेयो खार' खार'खान्दाया बिबार बै बिबार गैया होनबा गेवलाङा होमबा?
बिबारखौना?
औ बिबारखौै बै माबाखौ सालाय होननाय मोनसे दं बेखौ गारदो ओमफ्राय बेखौ बो दुफैदो लुखुनानै दैयाव सुदो आरो दैयाव सुनानै बेखौ एसे सिग्लिनांगौ गोखा नालाय सिग्लिनानै रसखौ बहनग्रो एसे ओमफ्राय एवदो आरो थाव होनानै। बानलु गोथां थाव सामब्राम होनानै गोथाव जायो। बेदरफोरजोंबो एवनानै जाजायो आरो। उम
जानो गोथावना
औ
उम जाफेरनाया जाफेरनाय जायाखै आङो बे बुस्थु
ओं
फेस दा माबायदि साना गोखै
गोखा गोखा गोखाएसे एसे थायो आरो रुखना रुखना बोसाव जायो औ खाथो खााथो जानो गोथाव जायो नाफोरजों बे उनाव जाबायो औ औ गोखाया बहाबा खादों थिना
र माला बा जानायनानै टेस्ट खालामनानै नायनांसिगोन माबायदि माबाफोर भिटामिन थागोन खोमा बेफ्राव बेफोर
भिटामिन थागोन हाग्रानि बिबार जिनिस ना बे
दे होमब ना दोन्थ'नोसै नोंथां औ औ दे होमबा